हेल'
अ हेल' नोंथां
खोनाबायना?
हेल' र' खोनायाखै र' हेल'
औ खोनाबाय एबारो
अ बुंलां दा
अ नोंथां गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
खोनाखै र' नेटफोर गैया बे
हेल' अ नेट नाङाखैना? खोनाबायना? हेलौ
हेलौ
हेल' औ खोनादोंना एबार? हेलौ हेलौ
हेल'